औ औ हेलौ खोनाबायना आंनि रावखौ?
औ खोनादोंना नोंथां?
औ‌ औ
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
दा आङो योगा खालामनानै फैनानै एसे जिरायदों आरो दिनै योगा दे आरोना।
अ औ मोजां मोजां। आंबो फुङावनो यगा खालामनानै फैबाय।
औ
नोंथाङा आं मानि थाखाय फन हरदों बेनो जाहोनखौथ' मिथियाखैना?
मिथिबाय मोनथिबाय।
मोनथिबाय दा?
द'
ओ ओरैनो दासान्दिथ' बोथोरा अखाबो हाबाय दं। ओमफ्राय माइ गायनो थाखाय मोजां जानानै दंना?
औ औ
नोंथांमोन जों ओरैहाय जायगाफ्राव दा माइ गायनाय जागायबाय ना जागायाखै नोंथां?
ओ आङो माने टाउनआवसो थायो नालाय जोंनि एरियायाव माइ गाया गामिफ्राव गायो आरो।
औ औ बेवहायथ' गायनाय जागायबायानो।
औ।
नोंथाङा सोहोराव थायो नालाय नोंथांनि ओनसोलफोरा एकदम खम आर ना?
औ जोंनि ओनसोलाव माने माइ गाया आरो।
औ। ओरैनो नोंथाङा माइ गायाब्लाबो ओरैनो माइनि बागै माबाफोर एफा एनै गियानफोर दं नामा?
आं आं माइ गायनायखौथ नुफेराखै मालाबाबो माने आङो मालाबाबो मखा मोनाखै नायनायनि। ओमफ्राय ओ माने गामिफ्रावबो थांनाय जायाना थ माने आङो मालाबाबो माने माइ गायनाय बेफोरबायदिखौ मखा मोनाखै आरो थ नोंथांमोननि ओनसोलावथ गायो जानो हागौ थ नोंथाङा एसे जे आंखौ फोरमायनो हागोन।
औ माने आं नोंथांनोथ खिन्थानो हागोन नाथाय आं गिबियावनो मोनसे बाथ्रा सोंग्रोनि ओ नोंथाङा माब्लाबाफोर जुदि गामिफोराव फैफ्लांनानै खाबु मोनोब्ला नोंथाङा बे खामानिखौ सोलोंनो गोसो होगोन ना होआ?
ओरैनो होननायावथ आंनिबा माने बांद्राय मखाथ मोननाय नङा आङो बाट मखा मोनबाय बाय बा आङो सोलोंनो हागोन।
औ। ओ जोंनि बेयावहाय माने दा माइ गायनायनि सि जों सोलिबाय नालाय। माइ गायनायनि बोथ बोथोर नालाय। ओ मानसिफ्रा माइ - बेनो जागायबाय बांसिन जोंनि बेवहाय ओ रन्जित माइ बाहादुर माइ माइ मा बायस मुथि बेफोरबायदि माइ फोर गायनाय जायो आरो। ओमफ्राय नोंथाङाथ' माइ गायनायनि थाखाय जोंनि थारगौ हालेवग्रोनांगौ बेखौथ' मिथिखागौ औ। आथिखालाव बांसिन माने बांसिन माने गास न'खरावनो ट्रेक्टरजोंनो हालेवफ्रामजोबो आरो बेनिफ्राय गोदो गोदो गोदाय जेब्ला जोंनि आइ आफाबोना एसे सेंग्रा बैसोनि बा आबै आबौ दंमोन अब्ला समाव बिसोरो नांगोलजों हालेवनानै गायोमोन आरो समाव जोंनि नखर नखर मोसौनि गोनांथि जायोमोन मानोना हालुवा मोसौ गैयाब्ला नांगोलजों हालेवनो हायामोन नाथाय आथिखालनि ट्रेक्टरफोर नि जिमाया बांबाय गामियावहाय मोसौफोरनि अन बिमायाबो खम जालांनो हमबाय आरो
उम
बेनिफ्राय बे माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोंङो हाखौ हालेवनानै गुरै खालामग्रोनानै लानांगौ हाब्रुखौ साबसिन निसाय साबसिन खालामनानै लानांगौ बेनि उनाव फ्राय ओ जाय माइखौ जों गायगोन बे माइनि खोथिया बे फुलिखौ खोथिया होननानै बुंङो बरआव बे खोथियाखौ फोनानै लाग्रोनांगौ बेनिफ्राय बे खोथियाया गायनो जाजासिम जौनायाव खमबाबो जिबानि जिबानिफ्राय नैजि दिनसिम लायो आरो बेनि उनाव हाय नोंथाङा बे खोथियाखौ फुनानै बै हालेवनानै जेराव जों हा फोमोननानै दोनो माने गुरै जानाय हाब्रुखौ हा फोमोननाय होननानै बुंङो बेवहाय गायहैनो हागोन आरो बेनि उनाव गाइक खांनानै खमानो मास मोनथाम बे मास मोनथामनि उनावहाय औ माइआ ओंखारो ओंखारनानै एसे रानो हमो अब्लानिया खायसे खायसे जायगाफोराव दानिया हासारबो सारनाय जायो मानोना आथिखालाव मानसिफोरा माइ आबादखौबो माने बिजनेस फालांगि महरै लानो हमबायना बेनिखायनो गोबां फिथाइ मोननो थाखाय खायसेया रासायनिक हासारबो बाहायनाय जायो आरो खिन्थु आंनि बादिब्ला बे मोजां नङा मानोना जों बांसिन न'खराव फान्नाय जानायावनो बांसिन बाहायनाय जायो नालाय बे गाव गावनि थाखायनो एसे खहा बायदि साननानै लायो आरो आं। ओमफ्राय बे माइया ओरैनो मास मोनथामनि उनावहाय नाय जायो नालाय बे ओंखारहांनाय समाव खायसेया हासारखौ होयो एसे बुरजा फिथाइ जाथों होननानै बेनि उनाव खमबाबो आरोबाव फन्द्र'' दिनसो मास मोनथामनि उनाव आरो फन्द्र' दिन बिस दिनसो थाबावनानै बे माइआ मोननो जाहैयो आरो।
बे माइआ मोननायनि उनाव ओमफ्राय जों हानो नांगौ बेखौ बेखौ' हायो हानानै न न'सिम रोगानांगौ खिन्थु आथिखालनि जुगाव बेबो माइ नाग्राफ्राबो मिस ओंखारजोबबाय नालाय औ बेनिखायनो बांसिनानो दानिया आथिखालनि जुगाव फोथारावनो दोननानै बे ट्रेक्टरखौ फोथारावनो सोनानै मेचिनजों माइखौ नानानै डाइरेक्ट जिथु जों जानो हानाय माइ बेखौ न'सिम लानानै फैयो आरो
औ
बिनि उनावहाय औ देलाय नों थाङा माबाफोर बुंनो नागिरदोंमोन नामा
हालेवनायनिफ्राय माइ ओंखारजासिम न'सिम लाबोजासिम बिसिबां सम नाङो
अ बे लाबोजासि ओरैनो जोंना मास मोनथामनि उनाव माइया खारहैयो नालाय आरो खोथिया फोनायावबो नोंथांनिया जिबा दिन नांगौ जाहैखायो। हजोंहाय आरो माइ ओं खारनायनिफ्राय मोननायसिमबो जिबा दिनसो नांगौ जायो नालाय होमबाबो ब्रै मास बा ब्रै मास आव एसे बिदि नांगौ आरो।
औ ब्रै मास खावसे
औ बिनि उनावहाय नआव लाबोखांनानै जों माइरं माइरं बानायनो थाखाय माइरं दिहुनन्नो थाखाय बे माइ खौ जों लाबोनाय माइखौ फोराननानै लाग्रोनांगौ गिबियावनो ओमफ्राय बे माइखौ फोरानखांनानै जेब्ला माइया मोजांहै रानो अब्लाना जों बे माइ सौग्रा मिलाव लानानै थांनांगौ। अब्लाना बेवहाय माइ सौखांब्लासो बे माइरङा आलादा आरो। गुन्दैया आलादा जानानै फैयो। गोदोनि दिनावथ। जोंनि नखरफोराव माबा जोंनो। बे उलार। जोंनो खुयोमोन माइरंखौ। औ उलार नोंथाङा मिथिगौना बे उलारखौ?
ओहो मोनथिया।
मोनथिया ना? बेबो। माने जोंनि जिथु बाथोन देग्रा बर'नि थबसि होनना बुङो जायखौ। औ बे थब सिबायदिनो आरो जाथिसे गिदिर दङ आरो ना। औ जेरावहाय जों माइ। फुयोमोन बेयाव। माइखौ। होनानै बे बा थोन देनाय बायदि उलारनि आखाइजों देनांगौ। बिनिफ्राय बेखौ गोबाव सम देनायनि उनाव बे माइनि बिगुरा जिथु जुजाय बेयो गाव गनानै हारसिं हारसिं जाजोबो आरो बेनि उनावहाय माइरङा गाव हारसिं थायो बेनिफ्राय बे माइनि बिगुरा हारसिं जायोना बे माइनि बिगुरखौ जों जुजाय होननानै बुङो। बेखौ उनावहाय जोङो जोंनि दाला जिथु दाला नोंथाङा मिथिगौ ना दाला दाला होननानै बुङो जे।
अ दाला।
औ बे जाहैबाय जोंनि माइरं जावग्रा
अ। संग्राय होनोना संग्राय सान्द्रि
औ संग्राय औ औ संग्रायबो होनो बेखौ। अ बेयाव बेवहाय होनायनि जों जावनांगौ आरो बेखौ।
औ औ।
बेनि उनाव जोंना मोनबाय माइरंआ बाखि जिथु बाहेरायाव थांबाय बे जाहैबाय जुजाइ
उम
गोबां खस्थ' दङ गायनायनि थ्रुय गायनायनिफ्राय माइ ओंखारजासिम बा माइरं दं बानायगासिनो जोबोर खस्थ' दं। औ
ओम्फ्राय बे बाखि जुजाइखौलाय मा खालामो बेखौ मा खामानियाव बाहायनो हायो
औ बे जुजायखौ ओ दानि जुगाव खायसे मानसिफोरा मा खालामो माने ओ न'आवनो फिसा फिसा ओ मैगं बारि बा ओ फिसा फिसा फिथाइ जाग्रा बिफांफोर बिदि गायनानै लायोना बेफोराव हासार महरै बाहायजायो आरो।
औ।
बा खायसेया आथिखालनि जुगाव बे रासा-रासायनारि ओम माबाजों आदबजों बानायनाय बे मैगं थाइगंफोरखौ गायनाय मैगं थाइगंफोरखौ जानो बानानै नआवनो फिसा फिसा माबा बानायना लायोना बागान बेयावनो हाफोराव होनानै हासार गोनां बानायना लानो हायो आरो बेखौ होयोब्ला फाय हाया एसे गुरै जायो रोदासुनो थाखाय मोजां जायो बेनिफ्राय जिथु जोंना बे माइ माइखौ मारान नाखांनानै मोननाय जिगाब ना बेखौ मोसौफोरनो जानो थाखाय थाखाय आदार महरै नआव लाखिनानै दोननाय जायो आरो
औ दे होमबा नोंथां जोंना समा जो बाय
औ दे नोंथां दे